औ खोनादों नों थां।
अह।
नोंथाङा दा फ्रि दं नामा?
अह अह। फ्रियानो बुंलाय।
ओह आं दा मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन।
औ।
जायनो जाहैबाय बिगि-बिगियाननि गोनोखो। नोंथाङा एसे फोर फोरमायना हो होनो हागोन नामा बिगियाननि गोनोखो आयदानि सायाव?
बिगियाननि गोनोखो बिगियान माने गोनोखो माने बिगियान नङा होमबा?
औ नोंगौ।
अह आतसा माने बे ओ
माने गोदो गोदो औ औ।
अह अह आतसा।
गोदो जेनेबा मा इन्टारनेटनि जेबो माबा गैयामोन जेने बा आरो बिदि गारि म थर
उम उम उम उम उम आतसा अ अ। बिगियाननि दावगानाय होनोबाथ' जोङो माने दिनैसिम बहुद दावगाबोबाय आरो जेनेबा आगोलथ' जेबो माने बिदि साइन्सनि जेबो माबा गैयामोन बिगियाननि
औ नंगौ।
मोन जेनेबा आ लामा सामानिफ्रायनो हमनानै जेनेबा न' बां मानसिनि माने थानाय जानाय गासिबो माने आलदामोन आरोना। आगोलनि आगोलनि दाथ' आरो माने गासिबो सोलोंथाइ मोनबाय। बा ओ गामिफोरावबो स्कुल कलेज गायसनबाय सोलोंनानै जेनेबा सोलोंथाइ मोननानै बयबो माने गोरों गोरा जाबाय बयबो ओ बिदिनो डेभलप जाबाय नालाय मानसिनि थानाय जानाय लोंनाय गासिबो चेन्ज जाबोबाय आरो। माने साइन्सनि बिगियाननि माबायावनो बिगियाननि गोहोमावनो बिदि चेन्ज जाबाय आरो ओमफ्राय बिगियाननि गोहोम होनबाथ' ओ इदिनो बांसिन न' बां न' बांखौबो होननो हायो जेनेबा बा न बांआ आगोलथ' बिराद माबादोसो लुयोमोनना जोंनिया थोरि थोरि हाग्रादो औ हानि लुयोमोन। थो थोरि हाग्रादो लुयोमोन थिंदो लुयोमोन गेजेर ससेयाव ओमफ्राय दाथ' एकदम पाक्का जाजोब्बाय बिल्डिं जाजोब
औ औ।
ओम ओमफ्राय लामाफोराबोथ' आगोल हानि मा होनो इखो एकदम हाग्रा बंग्रा बा हा इदिमोन अन्थाइ गोजौ गाहाय इदिमोन दाथ' आरो फुरा पाक्का जाजोब्बायना। स्लिम स्लिम गारि मथ'राबोथ' गारि मथर थ' जेबो गैयामोन साइन्सआ दावगानाय लोगो लोगोनो डेभेलप जानाय लोगो लोगोनो माने ओरैबायाददि दिहुनबाय माने गारि ओ साइकेल साइकेलनि उनाव बाइक बाइकनि उनावबो एकदम कार बिदिनो बुहुद माने सोलायबोबाय आरो। ओंखायनो लामा सामा फोराबो सोलायबोबाय ओ इदिनो ओमफ्राय आरो दा बांसिन माने सोलायबाय इन्टारनेटनि माबायाव आरो जुगाव। इन्टारनेट ओ इन्टारनेट दा ओरैबायदि माने दावगाबाय माने दा आगोल थ' ओरै जोङो गोजान गोजान जायगायाव थानाय मानसिफोर माने लोगो मोनलायामोन बा मिथिलायामोन सिनायलायामोन। खिनथु दानि जुगाव इन्टारनेट बिनि माबायाव आरो। इन्टारनेटनि गोहोमाव जेनेबा बा जिमाननो बुहुमनि खना खनलायाव थाया मानो बा मायावबा थाया मानो नोङो माने सिनायलायनायनि खाबुखौ मोनो आरो। गोजान बेसेबा बे-बेलेग हादोराव थायो जब सब मावनानै थायोना बिदिनो नङाबा बेलेग हादोरनि मानसिबाबो नोङो माने अनलाइननि गेजेरजोंनो इटारनेटनि गेजेर माने नोंसोर सिनायलायनो हागोन आरो बे भिडिअ कलनि गेजेरजों नायनो हा नायलायनो हागोन रायलायनो हागोन बिदिनो माने इमान गोजान गोजानाव थानानैबो जोङो गावजों गाव जेनेबा नुलाय नुलायलायो रायलायलायनो हायो। माने ओरैबायदि देबलब जाबोबाय।
औ।
उम इनिफ्राय आरो इदिनो दाथ' आरो ए आइ नि जुग जाबाय
खाबु मोनदों।
औ ए आइआथ' ओरैबायदि ए आइ नि माने डेभलप जाबाय ओरैबायदि नों अ माबा मोनसे खामानिखौ मावन मावनो होनबाथाय माने ओरैबायाददि सेकेणडआवनो जायो। माने नोङो बो माबाखौनो नांला टाइम खौनो नांलायलाया ए आइनि माबायाव जुदि माबा मोनसे नोङो ओ जायखिजाया नोंङो एन्सारफोरखौ हमना ला दा दानि जुगावथ' बिराद ए आइ खौ बाहायोना माबाफोराव स्कुल कलेजफोरावबो माबा मोन मोनसे कुइसन नि जुदि नोङो एनसारखौ हायाखैब्ला ए आइआव जुदि सोङोबाथाय बा साजिफिटिबो थायोना बिदिनो ए आइ नि बेफोरावबो सोङो बा नों माने सेकेण्डआवनो ओंखारबोयो आरो। जिमानो हार्ट माबा जाया मानो कुइसन फोर जाया मानो। ओरैबायदि इजिलि माने नोंखौ माने स खालामनानै होगोन। बिसोर बुजायनानै होगोन माने सेकेणडआवनो आरो ना बेफोरो बिराद माने फास्ट जाबोबाय आरो। औ बिराद इजि जाबोबाय आरो बेनिफ्राय आरो बिदिनो ओ जेनेबा इफोरथ' मोजाङानो जादों खिन्थु खायसेखो नायनो थाङोबा जेनेबा ओ मानसिफोरखौ बिराद लेजि खालामबोदों होननानै सानो आरो आङो माने मानसिफोरा एकदम क्रि क्रिटिकेल थिंकिंआव माने गोसो सो होला आरो जेनेबा इजिलि मोनो नालाय नों टाइप खालामबानोबा सार्च खालामबानो मोनो नालाय ओंखायनो जों बिसोरो एखदम जेबो फरायनाय सरायनानैबा गाव गावनि दिमागजों माबाजों ब्रेनजों सानला आरो ना। एखदम ओरैनो मबाइलाव थाइप खालामबानो जेनेबा माबा मोननाय बा लेपटपखौ कम्पिउटाराव थाइप खालामबानो मोननाय नालाय ओंखायनो एकदम एसे माने बिन्दास थासै आरो ना। माबा मबाइलनि सायावनो बा कमपिउटारनि सायावनो हेगारना होयो जेबो सानला जेबो फरायला गाव जेबो माबाला माने खस्थ' खालामला आरो इदि बिराद लिजि खालामबोबाय आरो मानसिफोरखौ। स'ब बिथिङावनो फराय फरायसाफोरानो जा बा जब मावग्राफोरानो जा जायखिजाया आरो कम्पेनिफोरानो जा ए आइनि माबायावनो माने सब खामानिखौनो मावनो हमबाय आरो दानिया आरो मोनसे मा ए आइ बा ए आइ फैनाय लोगो लोगोनो माने ओ ओरैबायदि ए आइल' नङा जेनेबा साइन्सआ जिमाननो टेक्न'लजिया जिमानो दावगादो मानसिफोरा माने खामानि मोना जालांदों आरो ना वारकार्सफोरा जेनेबा नों मेसिनफोराथ' ओरैबायदि देभलप जाबायना दानिया माने मानसि ओ मान मानसिफोरखौ वारकार्सखौनो नांला मेसिनानो माने ओ ओरैबायदि खामानिखौ मावनो हायो माने मानसिनि खामानि जिखिनि मानसिनि खामानि मावनांगौ बेखौ माने रबटफोर बायदि मोनसे मिम-बिदि मेसिनफोरानो बानाय खामा-मावो आरो ना खामानिखौ। ओंखायनो माने मान सिनि गोनांथि जाला बे ओमफ्राय मानसिफ्रा बुहुत खामानि खोमानांदों सोरबाथ' जेनेबा खामानि मावनानै बिदि ओ कम्पानिफोराव खामानि मावनानै जायोबा बुहुदता खामानि जायोना बिदिनो मेसिननि बेफोरखौ मोना जालांदों।
औ नंगौ।
माने खायसे मो-मोजांबो दङ खायसे गाज्रिबो दङ आरो। ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानदों बिफोरनि सायाव।
औ आं दा बेनि गेजेरजों एसे बुंना होनोसै।
औ औ।
दा बिगियाननि गोनोखो जेनेबा गोदो थ' बिदि जेबो गारि मथरनि जेबो दिहुननाय नुनो मोनामोन गैयामोन। जेनेबा मोसौ माबा मोनसे सो गारि बेफोरबायदिसो बेफोरबायदि
औ औ उम।
माइ दैखांनोबोला मैसो गारिजों बेयाव बोनानै लाङोमोनव बिदिनो दा आरो दानि जुग होननानै बुङोब्ला दानिखौ बुंनो थाङोब्ला दा
औ औ।
दाबसे जायगानिफ्राय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनो साननै बा सानथाम सानब्रैनि गेजेराव सहैनो गोनांखौ सानसेयावनो ओ मेसिनारि बिगियाननि आदब खायदाजों दिहुनाय जेनेबा एर'प्लेन बेफोरनि गेजेरजों सानसेयावनो सहैनो हायो। से घन्टा नै घन्टा बेफोरनि गेजेरजों
उम उम औ।
बिदिनो गोबां गोबां गारि गारि-मथर जेरै ओ गोदोर‌ गोदोर माल बोबथिंग्रा जेरै
औ
ट्राक जेरै आरो आबाद मावनो थाखाय हाल एवग्रा ट्रेक्टर बेफोरबायदि मेचिन मेचिन दिहुननाय जाबाय बेनि थाखाय गोबां दाउ दावगादों आरो बुंनो खायसेथिं बुंनो थाङोब्ला बेफोर गोबां खहाबो खालामदों। जों आबहावानि सायाव जायनि थाखाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय धुङा गाज्रि आरो बेफोरबायदि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों बेसोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि लेथ्रा जेरै ओ पेट्रल पेट्रल
बेफोरनि कलखारखाना जेरै बेफोर खौ दिहुननाय जादों बेफोरनि थाखाय आरो ओ इन्टारनेट बेफोर बेफोरनि सायाव बुंनो ओ जेरै बेफोर गोबां सुबुंफोरानो जेरै इउटुब इन्स्टाग्राम फेसबुक वाटसाब बेफोरनि गेजेरजों इन्स न्टाग्रामनि गेजे बुंनो थाङोब्ला जेरै गावसोरनि रोंगौ रोंगौथिखौ टेलेन्टखौ देखायदों जेरै सोरबाबा मोसा सोरबाबा मो मोसानानै सोरबाबा ओ गान खननानै सोरबाबा कुकिं सोरबाबा बायदिसिना बेफोरनि गेजेरजों इन्सटाग्रामनि गेजेरजों दिहुनथुमनो आरो बे- बेयो ओ खायसे बाहायनो रोङियाव गाज्रिबो
औ औ
ओ फराया गारानो जेनेबा मबाइल इउस खालामनाय इन्टारनेटनि गेजेरजों बे फोरनि गेजेरजों खायसे खहा जानाय खौबो नुनो मोन्दों आरोना जों।
औ औ।
आरो गोबां दावगादोंबो बेफोरनि थाखाय।
उम।
बेखिनियानो। आरो। नोंथाङा एसे बुंना होबावदो।
अ। ओ दाथ आरो इन्टारनेटआ जेन माबाया टेक्न लजिया दावगाबाय बा साइन्सआ दावगाबाय नालाय। ओ। माने ओ जोंनि सोलोंथाइयावबो बिराद ओ चेन्ज जाबोबाय आरो। न बिराद माने मोजां मोनसे ओ प्लेटफर्मखौ मोननो हायो आरो जों दा इन्टारनेटनि गेजेरजों। जों जेनेबा युवतुवानो जा बा मायबा मोनसे बेलेग एपआनो जा सोलोंनो थाखाय जोङो बिराद माने सुबिदा दोङो आरो ना इन्टारनेटनि गेजेरजों दा मबाइलफोराव नोङो। जायखिजाया एपफोरावनो नोङो कर्स लानो हायो सोलोंथाइ जायखिजाया नों जि गोसो जेनेबा मानि सायाव सोलोंनो गोसो नोङो माने इजिलि मोननो हायो आरोना एसे एनै जेनेबा सेरेजौ नैजौ रां होनानैबो नोङो क्लास लानो हायो।
औ।
नों मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो हायो नों बेलेग ओ गुबुन गुबुन एगजामफोरनि थाखायबो नों फरायनो हायो ओ ओमफ्राय आरो बिदिनो माने मानसिफोरा सोरबा सोरबाथ फैसा बुरजा होनानै कर्स लानो हायाना। बेफोराव माने मोजां जायो आरो ना। फैसा गैयै मानसिफोरनि थाखाय। बेफोर मोजां होननानै बुंनो। औ औ। अनलाइन क्लास लानो हायो बेफोरबो मोजां। माबा आरोना एक्जामपोल।
उम।
होमबा जोंनिया टाइमाबो जाबाय माथो।
औ नोंथां दा नों औ दे नोंथांखौ दसे सम होनायनि थाखाय। जोबोर जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय।
अ नों गोजोन्थों नोंथांसिमबो।